हेल'।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ ओ नोंथाङा मा खालामदों दायो
आङो दायो दंथैयो ओ
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
अ बिब्दिब्ला औ। ओ नोंथांनियाव आङो बिब्दिब्ला ओ दानाय लुनाय आरो। बेफोरनि बारै गोदोनिफ्राय दिनैसिम माबादि जौगाबोदों नोंथांखौ फंनैसो फोरमायगोरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ। ओ दानाय लुनाय होनबाथ' जेरैबायदि ओ जोंनाथ' गोदो गोदायनिफ्राय नङा होनबा बिलाय ओ बे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि होननाय बायदिनो दानाय लुनाया गोदो जेब्ला खुन्दुं ओ खुन्दुं गैयामोन बै समाव। समनिफ्रायनो माने
जोंनि आबै आइ मोना बा गोदोनि जोंनि आइजो मा माहारिफोरनि गेजेराव जोङो दानाय लुनायखौ ओ सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दाबो दाबो नुयो जेनेबा गोदो ओ गोदोहाय जोङो न'वावनो ओ खुन्दुं लुसे लुयोमोन आरो थाव लुनानै जोङो जि ओ दानायखौ जों नुयोमोन।
औ
नाथाय ओ दानि जुगाव जोङो गोबां रोखोमनि मेचिनफोराव जोङो जिफोरखौ दानाय नुयो नङा होनबा
औ
औ गोदो जेरैहाय ओ जोंनि आइमोना बा आब' आबैमोना जोंना ओ गावसोरनो माने जिफोरखौ दायोमोन आरो गावजों गाव नि गाननाय जोमनायजों लोगोसे नख'रनि गासैनिबो थाखाय माने दानानै गाननो होयोमोन बा फालांगि खालामहैनायखोबो जों नुनो मोनोमोन नाथाय औ नाथाय दानि बे आथिखालनि मुगायाव गोबां रोखोमनि मेचिनफोरनि गेजेरजों ओ खुन आरो गोबां रोखोमनि ओ गोबां गाब गोनां गुबुन गुबुन गाब गोनां खुन्दुंफोरखौबो नुनो मोनबाय। बेयो आरो बेफोरनि गेजेर जों गोबां ओह दख'ना फास्रा आर नाय बायदि गोबां जि जोमफोरखौ जोङो ओ दानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ।
औ बेबायदिनो आरो इन्दि ओह इन्दि जिफोरखौबो जेरैहाय जोंना गोदो ओह आइजोफोरा गोदोहाय ओह इन्दि एम्फौनिफ्राय बेनि फिथोबजों माने खुन्दुं लोनायखौ जों नुन बिनोमोन नङा होन दा आरो बेफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय जेनेबा ओम खुन्दुं लुानै उनाव जि दानायखौ जों नुनो मोन। बेबायदिनो आरो गोदो गोबां बायदि ओह रोखोमनि आगरफोर दानायख बिखौ जों नुनो मोनोमोन जेरैहाय गोदोहाय ओह दाउ मासे बिरलांबाबो बेखौबो आगर एरो मोननो गोदो ओ औ। आरो बेबायदिनो दिंखिया आगर फारौ आगर फारौ मेगन आग आगर दावराइ आगर गोबां आगरफोर द दं जोंनि गोदोनि ओ गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ जोङो जि फोराव होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय गोदो गोदाय गराय आगरफोरखौबो जों जोङो नुनो मोनो जिफोराव होनाय आरो बेबायदिनो गोबां ओह मिथिंगानि ओह बिलाइ बिबार बिबारफोरनिबो जोङो आगरफोरखो नुनो मोनोमोन जेरै थाइग बिबार आह औ मान्दार बिब बिबार ओ जेरैहाय आरो सिखिरि आगर बायदि सिंग्रि बि बिलाइ आरो मावजिया आगर बायदिखौ जोङो आगर होनानै ओ जोबोद मोजां मोजां दख'ना आह फोरखौ जोङो। दानायखौ जों नुनो मोन बा गामसाफोरावबो हाजो आगर होनानै गामसाफोर दानायखौ जों जों नुनो मोनोमोन आरो दाबो जोङो जे जैरैहाय आह जोंनि रेगे रेगां। फास्रा जाय जोङो बैसागो मोसाबा बा होमबाथ ओरैनो बहाबा थां होनबाबो आइजोफोरखौ जों लानायखौ नुनो मोनो बेयावहाय बे बेबा बे ओ। फास्राफोरावबो गोबां हाजो आगरफोरखौ जोङो होनायखौ जों नुनो मोनोमोन दाबो हाजो आगोर बायदि खौ जों नुनाय माने होनानै बे जिखौ दानायखौ जोङो नुनो मोनो।
होनबा औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो। दानाय लुनायनि सोमोन्दै साबसिन जागोन होन
औ ओह नोंथाङा गावनि मोनदांथिजों जोबोद मोजां गुवारैनो सावराय नुबोबाय ओह जेरै मारै गायो आरो मा मा आगर मोनो? माबायदि बेफोरखौ मोजाङैनो खोन्थाबोबाय। ओ बिदिब्ला आंबो फंनैसो सावरायनोसै।
औ।
ओ जोङो नोंथाङाथ' बुंदों गोदो ओ गोदो गोदाय एम्फौजों इन्दि लुनानैसो दायोमोन होननानै नंगौ जोङो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो मोनथिनो मोनबोदों जोङो ओ मा होननानै बुंगोन गोदो माने औवा बा दंफांफोरखौनो जोङो एसे गाव गावनि नांगौ जासि बेसेबां ओ सय फुट बा सात फुटनि समाव जखा लानानै जोङो ओ बेसे गोजौ दाननानै लानानै जोङो बे हाल खुन्थाखौ गायनानै लानाय जायो नङा होनब्ला बेनिफ्राय जोङो जिखौहायो सोंनानै लानानै ओ खानखांनानै थोरखांनानै जोङो बेखौहायो बे साल खुन्थियायाव बहायनाय जायो नङा होनब्ला बेनिफ्राय जोङो ओ मा होनो ओ जोङो दख'ना बा ओ गामसा आरो फालिफोर बेखौहाय जोङो दानो आखायाव लायो आरो जोङो दानो थाखाय ओ माबायावहायो
इसानसालियाव इसानसालि होनोना बेखौ औ
बेनिफ्राय ओ जोङो ओ दख'नाखौथ' जोङो गोदो सानसेयावनो गांसे हानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो थारजों खोनानो मोनोमोन बेनिफ्राय गामसा बा फालि बेफोरखौ सानसेयावनो गांथाम बा गांब्रै बेफोरबायदि ओ गोदोनि बर' आइजोफोरा दायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो नङा होनब्ला
औ नंगौ बेबायदिनो आर'नाइफोरखोबो खोनानो मोनो नङा होनबा सानसेयावनो दानानै जोहोलावफोरखौ गानहो नाय औ
गोदोनिफ्रायनो माने बर' आइजोफोरनि ओ गोसोआ माने जोबोद मोजां मोननो आरोखि जेरै ओ दाउ बिरलांदोंबा दाउनि आगरखौ सेबखां नो हायो आरो हाजो हाला मिथिंगायारि मा नुथाय दङ' बिबार बिफां लाइफांनि बिलाइफोर बेफोरखौनो नायै नायै ओ बे जिबा दख'ना नङाबा फालि फोरावहाय सेबखांनो हायोमोननो आरोखि बेनिफ्राय जोङो बिब्दिनो दायै दायै ओ एसे सोलाय लांनानै माने जोङो ओ सुबुं माहारिया बांबाय बेनिफ्राय जोङो ओ बां ओ गोरलैयैनो रां खामायनो हानायनि थाखाय जोङो ओ थाब सिन मुवा बेसाद नागिरनाय जाबायलाय बेनिफ्राय जोङो मेचिनखौहायो मोननाय जाबाय आरो दानि जुगावहाय नङा होनब्ला जोङो मेसिनजोंनो गोबां माने बुरजा बुरजा दिहुननो हानाय जि जोम बा दख'ना जोमग्रा बेफोरखौ दिहुननो हानाय जोङो ओ मोनसै आरोखि बेनिफ्राय जोङो ओ खनसेनो बुरजा बुरजायैनो फानहरनो हासिगोन आरो बिनिफ्राय ओ दानि फ्राय मानि जि माने नखलि नखलि जि ओंखारसै नङा होनब्ला ओ गोबा गोबा जायो दानि मेसिनजों दानाय जिया ओ जोङो गोदोनि ओ थारजों दानाय जिया ओ माइदि होस्रोनानै आरो इन्दि लुनानै दानायमोन नालाय गाननो थाखाय गुस गु सु आरो मोजां जेसेनो सुयो एसेनो मोजां जायोमोननो नङा होनब्ला
औ नंगौ
बो जोङो दानि जुगावबाबो जोंनि गोदोनि जि खौ इन्दिजों लुनाय बा माइदि होनाय जिखौहायो जोङो दानि जुगावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो माने जोबोद दाम लायो आरोखि बियो न'आवनो दानायखाय नङा होनब्ला
औ औ
खस्थ' मस्थ'यैसो दायो नालाय ओ बेनिखायनो ए से ओ आखाइनि खरस ओंखारनायनि एसे मोजाङैनो दाम लायो आरोखि। ओ बिनिफ्राय जोङो ओरैनो मेसिनजों दालाबायनायफोरखौथ' खम समावनो मोननो हायो नङा होनब्ला। ओरै दख'नाफोराबो गोबां रोखोमनि नामफोरजों मोननो हासै दानि जुगा वहाय जेरै बिबार ब्रेन होन ओ पदमनि होन माबा बड'लेन्ड दखनानो ओ मायोबा ओ फाहार दखना नो बेफोर बिदिनो ओ जोङो गोबां गोबां रोखोमनि दख'नाफोरनि मुंबो मोननो हासै आ आरो दानि जुगावहाय ओम बिब्दिनो जोङो ओ दानि जुगावहाय रां खामायनायावहाय जोबोद गोरलैसै आरोखि जिनि बारैहाय। दानाय लुनाय जोङो मानोना ओ गासिबो दानि जुगावहाय बायनानैनो गासिबखौबो मोनजोबो नङा होनब्ला जोङो न'आवहाय ओ दानाय दानाय लुनायखौ जोङो बानायनि थाखाय होन नायानो जासै फ्रायानो बांसिनानो दानायखौ जोङो नुनो मोनला। खालि मेसिनजों दानायखौल' गाननायखौ जोङो बांसिनानो बाहायनायखौ नुनो मोनसै। ओ अब्लाबो नाथाय मेसिननि जिया गरम खालामो जोंनि देहाखौ ना। औ जोङो दानाय जि गानोब्ला मो जां आरोखि माने गु सु जोंनि गोदोथ' बुङोमोन इन्दि जिखौ जोङो जोमोब्ला बेमार आजारफोराबो खारो होननानै जों खोनानो मोनोमोन नङा होमबा।
औ औ नंगौ
खोनानायाव मा आरो माने।
होमबा जोङो दिनै दानाय लुनायनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोनबाय नङा होनबा। नोंथाङा गोबां फोरमायबाय। ओ होमबा जोंनि समाबो जाबाय जों सावरायनायखो बेखिनियावनो दोननोसै नामा औ
जों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ गुबुन मोनसे आयदाजों जोङो फिन सावरायफिननोसै।
औ जागोन दे बिब्दिब्ला औ